हेलौ
औ खोनादों ना नों
औ खोनादों आदसा ओ आं दायो कल हरनायनि जाहोना जाबाय माने जों दायो माने ओ ना हमनायनि सावरायनो नागिरदों आरो दा नोंसोनिथिं मा मा ना मोनो ओमफ्राय बबाव बबाव ना हमनाय जायो ओमफ्राय मा मा जिन माबा ओ जिनिस बाहायनाय माने जिनिस माने ओ बेखौ औ मुवाफोरखौ खोनथानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय माने उम ना गुरनो बाहायनाय मुवा फोरानो जाहैबाय मा जेखाइ खबाइ बिनिफ्राय जेंगाय बेफोरजों गुरनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोंहा ओ मुस्रि होनो नोंथांमोनिथिं मा होनो आंथ' मिथिला जोंनि थिंजाय मुस्रि होनो औ बे औ बेजोंबो हमनाय जायोनाखौबेनिफ्राय आस्रा औ बेजोंबो सारनानै हमनाय जायो बेनिफ्राय बिब्दिनो आं नामफोरखौ मोनथिजोबा ना हमनाय मुवा माने बिबदिनो जे गनजों बनायनाय बिनिफ्राय आखाइजों थिखांनाय मा मुं होनो आं बेखौ मिथिया बेजोंबो हमनाय जायो आरो दा जोंनि ओनसोलावहाय ना मोननायफोरखौ होनोब्लाथाय जोंनि बैथिया नाथुर सिंगि बामि सिया बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलावहाय नाखौ अमायाव गुरहोनोब्लाथाय जों दैमायाव गुरो आरो माने जोंनि ओनसोलाव बिलो बेफोरबायदि गैया दैमा दङ दंग' बेफोरावनो नाखौ गुरनाय जायो आरो
बिनिफ्राय न'खर न'खर बिब्दिनो फुख्रिफोरावबो गुरनानै जानाय जायो बेफोर मुवा बेसादफोरदों फोरजोंहाय जोंहा बेफोरो ना गुरनायाव बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौ खौहाय जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो औवानिफ्राय माने हेबनानै बनायनाय जायो आरो जेखाइ खबाइफोरखौहाय
औ
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिब्दिनो माबायदि आदब खायदा जों नाखौ हमनाय जायो आरो मा मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय जायो ना हमनायाव बेफोरनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदि खबायाइ जेखाइ बिदि खादा आरो मा होनो बेखौ मा होनोखौ खखाबो होनो जोंजोंहाय बे बेफोरजों हमनाय जायो आरो माने मानो माने दा गोदान जुगाव बे बे बोसोराव टु थावजेन टुइन्टि सिक्स सिक्सआव बिदि मानसि बांसिन मानसिफोरखौनो बाहायनाय नुवाखै आरो मानो होनोब्ला जोंनिजोंहाय दंग' दङ बिदिनो दैमु दङ नाथाय बेफोर दंग' दैमुआव दानया नाखौ मोननाय जाला आरो मानो होनोबा जाहोनानो जाबाय बेफोर माने दुब्लिफोराव बे मुलि होनाय जिखुनु बिदि हाग्रा थायनायनि मुलि होनाय हासार होनाय बेफोरनोजोंनो नाफोरा गोमालांदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओमफ्राय दानया जोंनि ओनसोलजों बांसिनानो बिदि खबाइ जेखाइ बेखौ बाहायनाय नुला आरो
औ
ओमफ्राय दायोहाय न'खर न'खरावनो फुख्रि दङ मानो होनोबा माने जों मा सिगाङावहाय दुब्लिफोराव मोनोमोन नाखौ नाथाय दान गोमाजोब्बाय नाया बिनिखायनो गासिबो न'खरा गावबागाव फुख्रि दङ आरो
औ
फुख्रियावनो ना हगारो बिदिनो गोसो जाब्ला हमनानै जायो जाल सारनानै जायो एबा मुस्रिजों हनानै जायो इदि आरो
औ
ओमफ्राय बे बेफोरनो ओमफ्रायहाय नाफोरा दाने दाम जाबायना मानो होनोब्ला नाफोरखौ जानला मोनना मोनलाबाय मोनला दायो बेनिखायनो फुख्रिफोरनि नाया एसे दाम खमखायनो माने ब बाजारफोरावहाय बिदिनो दिडिमान्डआ एसे हाइ जायो आरो
औ
दा नोंथांमोनथिं बिदिनो दाबो ना मोनो ना नाफोरा एसे माब लांदों एसे माबानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय सिगांनि समावहाय जेरैबायदि ना मोनो दानि समावहाय बेफोरबायदि ना मोननो थांला मानो होनोब्लाथाय मानसिफोरा बिब्दिनो बेटारि लानानै सर्ट होनानैबो जानायखौ खौ नुयो आरो औ बिब्दिनो बेनिफ्राय माने नोंथाङा दानिसो होनलांनाय जे बिदिनो रासायनारि मुवा बेसाद बाहायनानै माने दैमाफोराव गोलैनाय जा दुब्लिफोर फोथारफोराव रासायनारि मुलि सारनाय बेफोरो माने दैमायाव गोलैनानै नाफोरा थैनो थैलांदों थैनानै खमायलांदों बिनि थाखायबो माने दैमायाव नाया गैला आरो जोंनिथिंजायबो
औ बिनिफ्रायहाय माने दैबाना जायोब्लाथाय नाथाय एसे एनै नानि बिबाङा बाङो नाथाय दानाथ' सिगांनि बायदि बिबदि दैबाना जानायखौ नुनो मोनला अखानि बिबाङाबो खमायलांनो हमबाय बिनि थाखायनो नाफोराबो खमायलांबाय आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय
औ ओरैनोबा बि नों थिं मा मा ना मोननाय जायो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन फिथिग्रि बैथाना
औ
बिनिफ्राय बिब्दिनो सिंग्रा सें गोरि बामि थुरि बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन मुंनि नाम मोननाय जायो आरो आं मोजाङै मोनथिजोबा नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दानि दानिया जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो फुख्रि बनायनानै लायो बिदिनो फुख्रियावबो जोंहा माने बिब्दिनो बायनानै बायनानैबो हगारो बिबदिनो पामप्लेट गुबुन गुबुन नामनि ना हेंगारो रौ बेफोरबायदि बेनिफ्राय दैमानि मोननाय जान ना फिसा फिसा ना फुवान बेफोरखौबो हेंगारनानै दोनहैनाय जायो उनावहाय बेफोरो देरनानै जेब्ला फिसा बारायो अब्ला जों माने दैमानि नाखौबो न'नि फुख्रिनि फुख्रिनिफ्रायनो बोखांनानै मोनजानाय जायो आरो
औ
औ
दा नोंथांमोनथिं नानि दामा बेसेबां जाखो
आंथ' नोंथां बेनि सोमोन्दै मोनथिया मानो होनोब्लाथाय हाथाय बाजारावहाय थांनानै माने बेफोरबायदि आङो बायहैफेरनायाव मोनफेराखै बिनि थाखायनो आङो मोनथियो आरो।
औ।
औ।
दा जोंनि जोंनिथिं होनोब्ला ना जेनाखि नोंथाङा दासो बुंलांदों जेरै नास्राय ना बोथिया बिदिनो बेफोरो बेफोर थाब्ला बे फवासेफोरावनो एसे एक्स' बिदि आसिफोर जायो आरो।
औ औ। मानो होननानै बुङोब्लाथाय माने बिब्दिनो बायनानै जानाय गुबुना जेरै पामप्लेट बेफोरबायदिनो रौ बेफोरोहाय न'निनोंखायाब्लाथाय गुबुननिफ्राय हााइबा जा बाजारनिफ्राय बायना लाबोनायबा जोंथ' नुवा बेफोरखौ मा होनानै फिसिनाय जायो मा होनानै गेदेर खालामनाय जायो बिनि बिनि थाखायनो जों माने नास्राय नाफोरखौ बायनानै लाबोनानै जायोब्लाथाय एसे माने बेराम बा देहानि थाखाय मोजांसिन जायो आरो बेफोर औ। बेफोरबायदि पामप्लेटफोरावहाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन नाफोरावहाय मुलि होनानै फेदेरनाय बेफोरबायदिबो लाना फैयो नालाय। गोबांनो माने बेफोरबायदि लाना फैयो आरो खाय बाखायफैया मोजां बा माने बेफोरबायदि रासायनारि हासार होखौ लाना फैयो नाथाय जोंथ' दानि जुगाव बेफोरबायदि मोननो थांङा नालाय रासायनारि हासार हो बेनि थाखायनो माने जोंङो दैमाफोराव बा दुब्लि बे फोराव गुरनानै मोननै ना नास्राय ना बेफोरखौ जायोब्लाथाय जोंनि थाखाय मोजांसिन आरो
औ औ।
औ।
दा नोंथांमोननिथिं बे मा होनो बेखौ ना बामि एबा खुसिया मोनो ना मोना?
मोनो नोंथां। नाथाय गोबां खमायलांनो हमबाय गोदोनि दिनावथ' जोंहा दुब्लि फोथारफोराव माइ गायनो थाखाय हालेवबानो गोबां ना मोनोमोन। खुसिया बामि थुरि नाथाय दानिया मोननो थांला बिब्दिनो गुरब्लाथाय बबेबा समावहाय मोननाय जायो बांसिनानो मोना आरो
औ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिब्दिनो बिल बिलो बा दैसाफोरावहाय ना गुरब्लाथाय माबाय मा मा मुंनि ना मोननाय जायो नोंथांङाबो आंनो फंनसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनि ओनसोलावहाय बेजों ना गुरनाय हबोला नाफोरा बिदिनो सोरबा सोरबा माने दायो नाया खमायलांबायना नानि। माबाफोरा खमायलांबाय थ' दायो गोबां मानसिफोरानो बे नास्राय ना बोथिया ना फिथिख्रिफोरखौ मोनो आरो सिगां सिगांहाय माने बिदिनो ना मागुर ना गोरै बिदिनो एसे गिदिर गिदिर नाखौ मोननाय जायोमोन आरो नाथाय दायो एसे बिदि मुलि होनायजोंनो हासार सारनायजोंनो। बिदि खमायलांबाय आरो नाथुर फोराबो खमायलांबाय दानिया बांसिन मानसिफोरा खांख्राइखौनो मोननोसै।
औ।
खांख्रायानो माने दुब्लिफोराव कमन आरो
औ मानो होनोब्लाथाया बिसोरोथ' गुदुंङाव हाबना थायो नालाय बेनिखायनो। बेखायनो बिसोरनााव बारा ओरै माने। गोजौ हाफोराव खुरनानै थायोब्लाथाय बिसोरनाव बेफोर हासार। फुरा मोनहैस' नालाय बेनि थाखायनो
औ।
बिसोरो एसे माने थायो आरो नाफोरनिफ्राय बिसोरो। थांनानै थासिनो आरो।
औ।
नोंदां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियानो फोजोबनोसै बिदि दा
औ।